औ मोनबाय जोबोद मोजां मोनदों आंङो खोनानानै
औ नंगौ नामा
औ औ
आंङो आंङो माबायाव खौरांखौ हरनो मोनासै ओंखायनो हाबायाव फैदो।
औ जेबो नंङा आरो साबैसे सुबुंनोथ' सुबुंनो जेनेबा थांनानै खबरखौ होनो हानो
खाथि फैबावब्ला आंङो नोंनो खनसे फन हरबावगोन दे
औ दे जेबो नंङा दे नोंहाबो मुखुब जायोना हाबाफोराव नांथाबनानै थानांगौ जायो आरो सम आरो बोथोरा सफैब्लाथ' आरो बांसिन खामानिया बारायबावगोनसो जेबो नंङा लोगो आं मिथिखाबायनाा गोसोआव थाखायो
औ
नै जोंहाना औ
जि माबा जादों बे साननैसो माने खामानियानो खामानि समखौनो मोना मोना जादों ओंखायनो दा दसे सम मोननायावनो हरबाय आं
दे आंङो मोनथिखादों ओमफ्रायो थेवब्लाबो आंसो मिथिनानै फन खालामनांगौमोन आरोना आंबो एसे मानि फानो गोसोखांङो नाथाय मा दसे खामानियाव नांथाबफिननानै बावफिनो आरो
उम जेबो नंङा दे बयनाबो बिदिनो
दा खौरांखौ मिथिनानै औ दाथ' थिगैया दंथ'यो एसे माइ गायनाय समाव एसे लोमजाखांदोंमोन आंङो माइ गायखांनानै बे सान्दुं जाथ नाय जाबाय नालाय दसेनो सान्दुं दसेनो अखा बोथोराबो बेबायदि मोन ना ओमफ्राय एसे माबायाव हदो बे सिभिल हस्पिटालावनो दिन्थिनानै डक्टरनो बिनि उनाव दाथ आंङो एसे गाहाम फारसे फैफिनबाय मुलि जानाय हरदों सेलायन लादोंमोन सेलायन लानांदों बेनि उनावहाय मान ओंखाम जानो हायि जादोंमोन आःङो लोगो
ए दे मोजां जोथोन लाबानो जाबाय बारा माबानो नांङा सान्दुंफ्राव ओंखारलाबायायनाङा अखाासो जालाबायायनो नांङा
औ बे गायनाय फुनाय बोथोर ना दा जोब्बाय जोबग जोबबाय दाथ' ओंखार नांला बायदियानो जानानै दंङो ओमफ्राय अखाफ्रा माबायदि दाथ' माथो समाजारि बिजोंनो औ गोबां जायगायावनो दैबाना जानाय न' बांं सिलिंखार जानाय नुगासिनो अखायाथ' हादोंना लोगो नोंसोरनिथिंबो
हादों नै हागासिनो दंङो नागाराखैनो
औ
दैबानाबो जालाबाय थादोंना खाथि खालायाव
औ नोंगौथ आहा बे दैखौ देरजानो गिगासिनोसो जोंनि न' खाथिनिखौबो ऐ बारियाव लोमफैयोना दैमाया देरबाथाय
औ थिगबो गैया
देरनो हागौ बिबायदि सानफा हरफा हाबाय थायोब्लाथ लोमगोनानो
औ ओमफ्राय नोंहालाय माथो सानखो न'खर दानाय संसारनि खोथा
बेखौथ आंलाय मा होनबावनो नाथाय बैसो जादों होनदों मा मावनानै जानो संसार दैदेनलांनो बेखौ साननानैबो एसे आङो ओ देग्लाय जागोन नामा एबारहै जागोन नामा साननानैनो सोरखारि साख्रि नागिरै नागिरैनो दंथयो लोगो आङो बिनि फारसे दाथ सानथवा खैमोन दा बाय बाहागि न'खरनि सुबुंफोरासो एसे रायखांगासिनो लोगो बे
थाबैनो थांखि लादो बारा बैसो जाब्रेबाबो जायाना न'खर दानायाव गथ' गथाय फेदेरनायाव एसे दिग्दार मोनो बैसो जाथारबा आरो गथ'फ्राबो देरस्लाबा नालाय ओंखायनो गथ' गथाय फोरोंनायाव खस्थ जाथारोना
नंगौ लोगो नंनायाथ नंगौ नाथाय आथिखालनि समाव रां रुफानि गोनांथियाबो बांसिनबाय बेखौनो साननानै जुलि जायोब्लाबो आरो मा मावनानै गुबुननियावथ बिनानै जानो हानाय एबा गावनि आङो जायजों जुलि जागोन बेनिफ्रायबाबो आंहा एसे उसुबिदा मोननाय दङ आरोना बिनानै लानांगौखौ बिनि थाखायनो आं आंनि आथिङाव गसंथानो हायोब्ला गसंथानो हानाय खौ एसे खाबु लाग्रोनो सानगासिनोमोन लोगो
औ नंनायाथ नंगौ नोंथां बुंनाय बाथ्राया गासिबो सैथोआनो दानि जुगायाव दानि मुगायाव आरो सासेनि खामायनाया थोला नालाय ओंखायनो ओ सानै साथाम खामायब्लासो न'खर गंसेखौ ओ मा दैदेनलांनो हाखायो नालाय दामफ्राबो बारा जाबाय मुवा बेसादफ्राबो नोङो आरो नै
आरो फिसा फिसा फेमिलि नङाबानो जाला न'खर दानाया फिसा फिसा नङाबानो दानि आथिखालनि मुगायाव दैदेनलांनो गो ब्राब जासै गोदोनि बायदि बहाहा ज' ज' जाजायख जयैनो थानाय न'खरफ्रानो गोबां खम जालांबाय दानि जुगाव
औ नंगौ लोगो मोनसे फिसा न'खरनि मा होनो कनसेबा फैबाय बियो मोजांबो जादों बोरैबाबा आरो बेराफारसेथिं माखासे समफोरावहाय गाज्रिबो होननानै आङो सानो सम सम माने अबावबा थांनांगौ जायोब्ला न'खरखौ मानि सोरनि आखाइयाव गालांनो। बेंनो थाखाय बेफोरबादि एसे जिंगा सिनायफैयो आरो ना जुदि न'खरा औ
ओरैबो जाया ओरैबो जाया जायो नंगौ लोमजानाय साजानाय जोथोन लानो थाखाय रावबो गैया जाद्रायोना जाथि खुरमा बाय बाहागि थेवबो नों माब्ला समाव मोनबाय थानो
औ औ औ।
थाखायनो एसेबाबो साननांगौ जानानै फैयो आरोना दानि आथिखालावथ' माथो गथ'फोरखौनो सानैल' गाहाम थांनाय माबा होबाय सरखारालाय नेमखान्थि होबाय हो
औ मानि सुबुं सानखोआबो बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं। आरो दा जोङो साख्रिनि ओ साख्रि होनो हायाखै साख्रि बान ओ साख्रि दिहुननो हायाखै बिनि थाखायनो बेनि थाखायबो सरखारा आरो औ ओ
आरो सुबुं अनजिमा बांब्लाबो बिराद दिगदार जायोना ओ
औ। थाग्रा जायगानि आंखाल बांदों थाग्रा जायगानि जायगानि आंखाल ना बांगासिनो दङ। आरो बिमा बिफायाबो फोरोंनायाव एसे मानि खस्थ' जायो दानि औ आरो गोदोनि बायदिथ' नंला नालाय बे गावनि न'आवनो बारि बागान खालामनानै मैगं थाइगंखौ मोनोमोन गोदोनि समावथ' ग्रोम ग्रोम फिसा थाङोब्लाबो जानो हायोमोन बेजोंनो दानि जुगावथ' बांसिनानो बायनानै जानांगौ जायो बेहाय आरो थाम साब्रै फिसा थाङोब्लाबो गावसोरनो बांसिन खस्थ' जायो। आरो बेराफारसे औ गासैनोबो सोलोंथाइ होनांगौआबो गोनांथि जाबाय नाला आरो बुरजा गथ' गथाय खााङोब्लाथ' बिसोर साफ्रोमनोबो मोजां सोलोंथाइ होनो हानायाबो समनो सम बा नङा नालाय जाथावना नङा नालाय औ औ औ ओ
बेनिखायनो दा सानै गथ' खांनायाबो बोरैबाबा थिगानोन सानै बा साथामा थिगानो दङ मानो होनबा? सानै सा-साथाम सानै सानैसिमाव गथ'फोरखौ मोजाङै जाहोनो लोंहोनो आरो फे-फेदेरनो हायो बिनिफ्राय बांसिनाथ' दानि जुगा गाव सोरबा फरायनो रोंनो हानाय सोरबा फरायनो हायो सोरखौबा मोजां मानसि खालामनाय बिराद माने जेंनायाव गोग्लैनायखौ नुनो मोनो आरो आरो। बेनो बांद्राय गथ' खाङोब्लाबो नोंहा हु गैयाब्ला बै गथ'फ्रा मायाव मावनानै जानो बिमा बिफानाव जुदि बेफोरावनो गोदाव-सोराव जायो आरो ओ सोलाय बेलायाबो जायो जेनेबा न'खराव दावराव दावसि बेफोरनिफ्रायनो जायो आरो जेंनाफोरा।
औ औ नंगौ बिदा-फंबाइनि गेजेरावनो गुलाय गुजायै सोमजिनो नागिरो समावबा
आरो दानि जुगाव जायगाफ्रानो बिराद खम जाबाय नङा होमब्ला हाग्रा ओनसोलफोरखौसो दानस्रांनानै थाहैनायखौनो नुसै आरो बेहायबो जिब-जुनारजों दावहा जिब जुनारा मालाय बहा थानो हाग्राफोरखौ फोजोबस्राङोबा
औ गावसनिनो थाग्रा खुलि बिसिनिथ' जों सुबुंफोरासो बिसोरनि थाग्रा खुलिआव थाहैनाय बायदि बिसिनि जायगाखौ आवग्रिनानै लाहैनाय बायदि जादों बिनि थाखायनोथ' जों गोबां समावनो जुनारफोरजों गाग्लोबजानायखौबो नुनो मोनदों
बेनोथ' आरो बेफोरखौ साननानैबो जाला नै बैसोआ नेनानै थाबाय थाया ना आरो नों हाबाखौलाय सानसे जाखानांगोन संसारखौलाय जाखानांगोन गथ' ग'थाय न'खरखौलाय दैदेनलांखानांगोन बिनि थाखायनो एसे दानिफ्रायनो रेडि जानानै एबा थाग थिआरि खालामोबा मोजां मोजां जायो आरो जाहाथे उनाव बैसोआबो नोङो आरो बैसोआबो नेनानै थाबाय थायाना गथ' गथाय खांनांगौआव आरो बयनिबो बैसोआ एखे जाया आरो देहा सावस्रिआबो एखे थाबाय थाया नालाय
औ नोंगौ लोगो बोसोरसे सोखौ थाबावनोसै ननिखौ जागोर नोसैना
आंनिखो औ आंनि उनाव नोंसोरबो लासै लासै रेडि जाद बयहाबो न'खर संसार थायोब्ला मोजां मोनो जेन'बा गथ' ग'थाय थायोब्ला मोजां हेपि फेमिलि होनो जायखौ बेफोरबादि जा नुयोबा एसेबाबो गोजोननाय मोनो ना
उम ओरैनो बैसो थानाय समाव हारसिं थानायखौ मोजां मोनो बैसो जाबा एसे मानि लोगो नागिरोना फिसा फिसौजों रंजा खुसि थानो लुबैनाय मोनसे फैयो हारसिं थानो बानाय फैयो औ
दे लोगो होमबा उनाव सावरायलायसै दे
औ दे लोगो दे